औ औ नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
औ दा फ्रि दंथ'यो दे नोंथां ओरैनो दङ।
अ ओ खबरफोरा मोजांना नों थां
औ औ नोंथां जोबोद मोजां जोबोद मोजां नोंथांनिया मोजां ना?
औ मोजां औ मोजां। दायो नोंथाङा जुदि फ्रि दङबालाय आं नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ दे नोंथां देलाय औ औ हागोन नोंथां हागोन दे औ ।
औ जिहेथु गोदोनि जोंनि आबहावायारि थासारिया माबायदिमोन आरो आथिखालसिमावहाय जिहेथु आबहावायारि थासारिया माबायदि जाखो जिहेतु बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ।
औ औ जागोन दे नों औ औ नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिब्ला औ औ आबहावानि जि थासारि गुबुंनाय एबा गोग्गो जि बिनि थासारि बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला थारैनो जों मेगनजोंनो नुनो हायो। जे गोदोनि जि आबहावायारि थासारिमोन। बियो मैला गोैयि गोगोमोन। नाथायबा आथिखालनि जे आबहावानि थासारि बेखौ जों नुयो जे जोबोद गुबुंले जाबाय लोगोसेयैनो गेब्रेंनाया बांबाय आरो। जिहेथु मैला मुवाफोरा बारा जाबाय आरोखि बेफोरखौ गुदि खोथा बिजिरनानै नायोब्ला जों नुनो हायो जे बेफोरनि गाैबो गुदि गाहायानो जाहैबाय सुबुंनि मावथाय आरो। सुबुङा गावनि लुबैनायखौ फोलोमनो थाखाय एबा गावनि लुबैनायखौ आबुं खालामनो थाखाय बेफोर जि हाबाफोरखौ मावो बेनि जाउनावनो जोंनि आबहावाया थोंजोङै एबा खेंसालियायै गुबुंले जायो आरो नोंथां ना।
औ।
औ बिदिन्थि महरै जों बुंनो थाङोब्ला कल कारखाना गायसननाय गोबां रोखोमनि गारि बाहायनाय बेनिफ्राय पेट्रल दिजेल बेगेंथाइ खाममुवा बाहायनाय आरो लोगोसेयैनो ओ। लोगोसेयैनो हाग्रामा ओनसोलफोरखौ गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय सावनाय बायदि बायदिफोरा बेनि गाहाय जाहोन होननानै आं सानो आरो नोंथांना।
औ औ नंगौ।
औ औ बेनि अनगायैबो जेरैहाय प्लासटिकनि बाहायनाय आरो। गोबां मा होननानै बुंगोन मिथिंगानि हेंथा मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय बेफोरो मोनसे गुदि मा होनगोन बेखौ गुदि मोनसे जाहोन होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथाङा
औ औ नंगौ।
औ औ थ' खेंफोरथिया बेफोरनो नोंथां आं बेफोरखौनो फोरमायबाय नोंथांनो ससे सुंद'यै नोंथाङाबो फोरमायजागोन नामा फंनैसो
औ औ औ। जिहेतु आबहावानि बेलायाव जेब्ला जोङो गोदोनि थासारिखौ नाहरो अब्ला जोङो गोदोनि थासारियाव जिहेथु जोङो नुनो मोनगोन जे गोदोनि समाव आबहावायारि थासारिया जोबोद मोजां। मोजां होननानै बुंनांगोन जोङो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जों साखाथि फाखाथि गोबां अरनबारिफोर दंमोन हाग्रा दंफां लाइफां दंमोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा आथिखालनि बायदि जिहेथु कलखारखाना दारिमिनारि जिहेथु बिथिङाव इसिबां जौगानाय नङामोन जिहेथु बेफोरबायदिनो जिहेथु गोदोनि समाव जेब्लानाखि लासै लासैनो सुबुं अनजिमाया बांबोबाय थादों बिसोरो सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो जिहेथु बै हा हाग्रा बंग्रा अरनफोरखौ जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बायदि सावदों दंफां लाइफांफोरखौ दानफायदों जायनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया लासैनो खमायबोदों । जों मिथिखायो जिहेथु आबहावायारि गेब्रेंनाया गाहायै जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि थाखाय जायो होननानै । ओ जिहेतु दंफां लाइफाङा जोङो अक्सिजेन होयो नाथाय बे दंफां लाइफां खम जानायनि जाउनाव जोंहा अक्सिजेननि बिबाङा लासैनो खमायलांनो हमदों आरो लोगोसेयैनो जोंहा कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांलांनो हमदों । जायनि जाउनाव जोंहा लासै लासैनो जिहेथु कार्बन दडाइ अक्साइद गेसा बांबोनायनि जाउनाव जोंहा ओ आबहावाया लासै लासै गेब्रेबोगासिनो आरो । ओ आरो जों बुंनांगोन जिहेथु गोदोनि समावहाय जोंहा जिहेथु गोदोनि समाव बाहायथिनि बेलायाव जों बांसिनानो जिहेथु मोसौ गारि बा जोङो गराइ गारि आरिफोरखौल' बाहायोमोन खिन्थु जों आथिखालनि बेलायाव जों नायनो थाङोबा नुनो मोनो जे सा मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोङो गंफा गंफा जिहेथु गेब्रें होग्रा आबहावा गेब्रें होग्रा जिहेथु गारि दं होननानै बुंबा गोरोन्थि जानाय नङा । मानो होननानै बुंब्ला आ खालाव जिहेतु गारि मथरनि अनजिमाया बांबोबाय बै गारि मथरनि अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा बेनिफ्राय ओंखारनाय जा कार्बन डाइ अक्साइद गेस जोंनि आबहावायाव गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जिहेथु दारिमिन जिहेथु जों ना हरोब्ला नुनो मोनखायो जे गोदोनि समावहाय जोंहा दारिमिननि बेलायाव इसेबां जौगाथि गैयामोन बा जोंनि साखाथि बाखाथि बा जोंनि ओनसोलाव जोङो दारिमिन गैया होननानै बुंनो हागोन । नाथाय आथिखालनि बेलायाव जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनि साखाथि बाखाथियाव माखासे दारिमिन गायसननो हमबाय बै दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जानेखि ओ मैला उखुन्दै जिहेथु बिसोरो जोंनि आबहावायाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेयैनो बै दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जानाखि मैला दैफोराबो जिहेतु जोंनि साखाथि बाखाथिनि दैयाव बा जोंनि हाखौहाय बियो मैला खालामबोदों आरो बेबायदिनो जिहेथु गाज्रि खालामबोदों आरो जायनि थाखाय जोंहा कार्बन डाइ अक्साइद गेसआ जिहेथु लासै लासैनो बांबोनो हमदों जायनि जाउनाव जोंहा मुलुगनां दुं खावनाय बे दुंखावनाया जोंहा लासै लासैनो बारायबोगासिनो आरो बांबोनो हमगासिनो जायनि जाहनाव जिहेथु मानसिफोरा जिहेथु गोलोम बोथोरनि समाव जेब्लानखि ओ सानदुं गोसा समाव जिहेथु थानो हायैयाव माखासे प्रेसार प्रेसारस जिहेतु सिखांनायनि गेजेरजों माखासे सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो । जिहेथु बेफोर गासिबो जिहेथु आबहावारि गेब्रेंनायनि जाउनावनो जिहेथु जादों होननानै जों बुंनो हागोन आरो । आरो लोगोसेयैनो जोङो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा आब हावायाव थानाय जायनाखि दै, हा, बार आरिफोरा जिहेतु गेब्रेंनाय खो जों बुजाय बुजिनो हायो । गुबुन फारसे जोङो बुंनो हागोन जे हा गिबेंनाय होननानै बुङोब्ला जिहेथु गोदोनि समावहाय जोंहा जिहेथु रासायनारि हासार बाहाय थिनि बेलायाव इसेबां नङामोन इसेबां बाहायामोन गोदोनि समाव जोङो मोसौनि हासार बाहायनानैनो मोसौनि खिखौ हासार महरै बाहायनानैनो जों बेवहाय आबाद मावोमोन । खिन्थु आथिखालाव जिहेथु सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा हानि आंखाला खमनि जाउनावहाय जोङो खम हायावनो जिहेथु गोदान मुगानि आबादजों जिहेथु गोरोबनो हमबाय जायनि जाउनावहाय जोङो जिहेथु खम हायावनो मोजां जाहाथे प्रडाक्सन मोननो हायो जायनि थाखाय जों माखासे रासायनारि हासारफोर जेरै इउरिया बेफोरबायदिखौ बाहायनो हमबाय आरो लोगोसे यैनो एम्फौ फोथै ग्रा मुलि आरिफोरखौ सारनायनि गेजेराव लासै लासैनो जोंनि हाया गेब्रेंबोदों आरो लोगोसे जोंनि दैयाबो लासै लासैनो गेब्रेंबोगासिनो आरो बै जिहेथु जिहेथु मुलुगनाव दुंखावनायनि जाउनावनो बुंनो थाङोब्ला बे आबहावा गेब्रेंनायनि जाउनावनो जिहेथु जोंनि जानखि दैनि बाहागो दै बाहागोआ जोंहा लासै लासैनो बांबोनो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोंहा हिमालय हाजोमायाव थानाय जानखि बरफ बाहागोआ जिहेथु मुलुगनाव दुंखांनायनि जाउनाव बेयो गलिनानै दै महर बाहागो लाहोनो हमदों दैयाव जायनि जाउनाव जोंहा लासैनो दैनि बाहागोआ जिहेतु गोजौ जाबोनो हमदों आरो जोंनि हाया लासै लासैनो जिहेतु खम जालांनायखो जोङो नुबोगासिनो आरो आरो लोगोसेैनो जों बुंनो हाबावगोन जे जोंहा बिफां लाइफां दामफायनायनि जाउनावहाय जोंहा बै दैमा खाथिफोरनि जेरैनोखि जों बुरलुंबुथुर दैमा बेफोरखौ जों होननो हायो । जिहेथु बिसोरो हा गुरै जानायनि जाउनाव बिसोरो साखाथि फाखाथि थानाय बे दैमा जिंनि हाखौ खुरखायै खुरखायै खुरखानानै बिसोरो हानि बाहागोखौ लासैनो खमाय होबोनो हमगासिनो आरो ।
औ औ ।
बेबायदिनो जोङो मोनसे बिदिन्थि महरै बुंनो हायो जे मोनसे समावहाय जोंहा जिहेथु बुरलबुथुर दैमानि गेजेराव थानाय जायानखि माजुलि दिप माजुलि दैमा दिप होननानै बुङो जिहेतु बिनि गासै जिहेथु गुवारथिया बिना ओ जिनैजौ बरग किलमिटारमोन खिन्थु आथिखालनि समावहाय जिहेथु बै बुरलुमुथु दैमाया बैखौहाय जिहेथु खुरखायै खुरखायै खुरखानानै जिहेतु ओ गु जौ गुजि बर्ग किलमिटाराव ओ दोनफैबाय आरो माने बेबाय बिदिनो लासैनो जोंनि आ बहावायारि जेंना जानायनि जाउनाव जोंहा फारब्रैथिंबो जिहेथु खहा जाबोनो हमदों आरो आरो बैफोर आबहावा ओ गेबेंनायनि गेजेरजोंनो बा आबहावा गाज्रि जानायनि गेजेरजोंनो जिहेथु जोंनि माखासे देहायारि बेराम आरारिफोराबो जिहेथु सोमजिनो हमदों। गोदोनि समाव जेब्लानोखि आब हावाया मोजांमोन अब्ला बै समाव जों नुनो मोनोमोन जे साफ्रोमबो सुबुङा ओ गोदोनि समावहाय जिहेथु दाइनजि गुजि बा जौसे बोसोर गाहामसिन जिहेथु थांनानै थानो हायोमोन। खिन्थु आथिखालनि समाव जिहेतु दजि बोसोर जानाय लोगो लोगो जोङो थांना थानो हायि बायदि जायो आरो माने दजि बोसोरखौनो जोङो लास्ट होनानै हमना लानांगोन आरो। बेफोरबायदि जानो हमबाय आथिखालाव ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जिथु आबहावा गेब्रेनायनि गेजेरजों दे माबायदि जेंना सोमजिगासिनो
औ औ ओ बांसिन गोनांथि एबा गोनांथार आयदाफोरखौ नोंथाङा रायखांजोब्बायानो ओ लोगोसेनो आं बुंनो सानगोन जे जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदोंमोन जे आबहावा गेब्रेंनाया जोंनि देहा सो लेर सुबुंनि जि जिउ खांनाय राहायाव गोबाङैनो हेंथा होयो। ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सुबुं सम्पद जा जायखौ जोङो सुबुंनि सम्पद जाय आबहावाजों फोनांजाबनाय खेंसालियायै एबा थोंजोङै। बेयो ओ आबहावा गेब्रेंनायनि थाखाय दिनै एसे गाबोन एसे लोरजिं लोरजिया एबा नोरजिया जाबोनो हमबाय। आरो जोंनि देहा सोलेरा बायदि रोखोमनि बेरामजों गोदान गोदान बेरामजों ओ सा मा होनगोन बे खौ नारसिन जानो हमबाय आरो नोंथां ना?
औ नंगौ औ
बावैसो कभिड नाइतिन फैदोंमोन। आरो गोबां बायदि बायदि रो खोमनि ओ बेराम नोरजिया बेराम बायदि बायदि बेरामफोरा जोंखौ साग्लोबनानै फार फ्रोमथिंनिफ्रायबो लोरबां खालामदों आरोखि ना?
औ औ औ
जिहेथु सुबुङा गावनि मावथाइनिनो फिथाइ होननानै बुंनो नांगोन नङा होनबा नोंथां। ओ सुबुङा गावनो हाबा मावो आरो बिनि फिथाइखौ गावनो मोनो बेखायनो जोङो मिथिंगानि हेंथा गोनां खामानिफोरखौ मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आंनि साननाय बायदिब्ला औ औ ट मा बुंगोन नोंथां
औ औ औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बेखिनि सम खौ आंनो होनायनि थाखाय ओ दे होमबा नोंथां दोनथनोसै
औ दे नोंथां दे
औ
ओ